औ खोनादों ना नोंथां? आं नोंथाङा दसे ए टाइम होनो हागोन नामा?
टाइमथ' दङ दंनायालाय। मानि रालायगोन? जेनेबा
आं माने फरायनायनि बिसय सोंनो नागिरदोंमोन नोंथांनाव।
आतसा। अ अ नोंथाङा दा फैनो नामा ओमफ्राय।
आं फ्रि।
आतसा। ओरैनो ओंखाम जाखांबाय?
जानायालाय जाखांबायमोन नोंथां।
मा ओंख्रै?
ओंख्रियालाय ओ बिदिनो मा होनो आलुफोरसोमोन।
आतसा।
औ
जों दा ओमबा सरायगोना
फरा आसा आसा।
आसा। नोंआथ' एसे गोहोमैनो फरायखानायमोन खोमा?
अ औ।
ए नोंथ' एसे मोजाङैनो फरायखानाय दा? फरायनायाथ' एसे फरायखाबाय ओरैनो फरायनानै दासिम बेसाङावसो आवगाय खो माने जेनेबा
आं फरायनायालाय फरायगासिनो दं हायार सेकेणडारि पास खालामनानै दा आइटि आइ लादोंमोन आइ सानसेबो जोबसिगोन आरो माने बिनि बेलेग सानदोंमोन नोंथाङा बुजायनो हागोन नामा?
आदसा नोंङो आइदियाखौ जि लादों लादों बेयो मोजां आर ना नोंनि बे बेलेग एक्सट्रा स्किल आरो बेयो ना।
आ आ आ
नोंनि दा आइटि आइ लानाया नों माने कमप्लिट खाायखांनानै लानाय ना? नोंना माने एक्ट्रा जा दंदेरो आरो ना।
हा
दा बेफोरखौ माने नोंना एक्सट्रा स्किल दं होनबाथाय नोङो हमना ला नोङो बेलेग खामानि एक्स'आव हमदेरनो हायो।
औ औ
ओमफ्राय ओरै नोङो जिखुनु नों साख्रि बाख्रि साख्रि नागिरबाबो माबा नागिरबाबो आइटि आइ नि आइ टि आइ नि फैदों होनबाथाय नोङो बांसिन माने नोंनाहाय सुबिदासिन आरो।
ओं ओं ओं अ साख्रिफोरावहाय
दाथ' नुनो थाङोना जोङो माने सबबानो एसे एसे गावबा गाव लाइननि फैसोयो।
औ औ
दा नोंथांनाबो होमबा बे लाइनाव दं आरो ना?
औ
आतसा ओमफ्राय दाथ' कमप्लिट जाबाय होमबा नोंथाङाबो?
औ जानायालाय जाबायमोन माने आं बेलेग आरो बेलेग डिपार्टमेन्ट फरायबानो नागिरदोंमोन।
आदसा फरायनाया जिखुनु फरायनायखौथ' गारजाया दासिमबो जोङो फरायनायाव फरायलांबाय थाखानांगौ। माने गावनि नांगौसिन फरायनायखौ बर्तमान आं बो फरायबाय फरायनायालाय। दाथ' आङो बिकम कमलि खालायबाय आङो खालायनायालाय
औ
बेफोरो माने ओ फरायलांनाय लोगोसे नोंना बांसिन सुबिदा आरो ना लानाय हिसाबै
औ
नोङो बांसिन माने जेराव बांसिन पस्ट फैयो बेफोरखौ एसे सुबिदा नायै नायै नोङो एप्लाइ खालायलांबाय थाबानो नोंना माने ओ नोंनि नांगौखिनियाहाय साकसेस जानाय फैगोन आरो।
औ औ।
ओमफाय ओरैनो दा आर नेक्स टुइटार फिलिमफोरा माबायदि माबायदि खालायगोन नोंबा?
माने आङो नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन माने अबे अबेखौ फरायबा अब बे मोजांसिन जागोन माने अबे डिपार्टमेन्टखौ फरायबा अबे साब सिन जागोन नोंथांनाव माने आं एसे
औ आं बे डिपार्टमेन्टखौ खोन्थानि आरोना नों जेनेबा दाम दाथ' नों आइ थि आइ जोबबाय। माने नों दा लास्ट लास्ट स्टेस'नाव आरोना आइ टि आइ नि?
औ ए बेलेग एस्ट्रा माने बेलेग डिभार्टमेन्ट आइ थि खौ बाद होनानै बेलेग
आइ थि आइखौ बाद ओ दाथ' नोङो ओ आर्टसफोर लादोंबाथ' नोङो आर्टस माने आर्टसनाव नोङो टुवेलनि उनावहाय माबा लानो हायो आरो बि एड। बि एड लानानै नोङो दा ओ टुवेलनि उनावहाय नोङो बे एल पि स्कुलनि मास्टारफोरनि सुबिदा लानो हायो आरो। जेरै दा बि एड खौ बि एड खौ कमप्लिट खालामनानै दोनबा नोंनानो मोजां जागोन बेफोरबायदि आरो।
इयुननि थाखाय मोजां जागोन आरोना।
नोंना माने एक्सट्रा सुबिदा दंबावो आरोना बेनि थाखायनो?
औ
ओम ओमफाय ओरै ओ बेलेग बेलेक सुबिदा दङ फरायनायनि सायाव। दाथ' जोंबो आंबोथ' बारा मोजांङै लाङा नोंना आइ टिआव आइ थि दं बेनो आंनि थाखाय साननाय आरोना ओं बे बे लाइनावनो दं नालाय। बेलाइन खौनो थाबाय थानांगोन नोङो बेखौनो टाइम होखाबय बालाय नौं बखोनो थानांगोन बायदि।
ओ ओ
बे आरो नोंना माने दाथ फरायनायाथ जोबलांबायानो हमना ला।
ओं जोबनायालाय ओं जोबबायमोन मानो
दामाने जेखुनु नों हारसिं
बेलेग एक्सट्रा बेलेग फराबावनो नागिरदोंमोन माने माने अबि ए फरायबा अबे मोजां जागोन ओ
सोनि खोथाखौ बुंलाय एसे फोरमायनानै होबा आं माने ससे ओ गोरलैसिन जागोन माने बुं।
ओ माने आं बेखौनो सोंनो सानो नोंथांनाव माने बे अ बे डिपार्टमेन्टाव फरायबा साख्रिबा फ्रियाव औ बे साबसिन जागोन अबे मोजांसिन जागोन अबे मोजां माने थाब मोनगोन बेखौ माने
ओ आदसा आं नोंनो ओ आं नोंनो बे मोनसेखौल फोरमायनो हाग आरोना जेनेबा दाथ ओ मोनथाम मोन। माने फरायनायनि सायाव नोङो दा थेननिफ्राय मोननै थायो मोनथाम थायो।
ओ हो।
आर्टस लानोना साइन्स लानोना ओ कमार्स लानो इ फोरबादि थायो आरो औ।
ओ आङो लानायालाय आर्टस लादोंमोन।
आतसा। आर्टस नाथ' बहुत सुबिदा दङ।
ओ हो हो। आरो बेनि बाहेरे बेलेग गैला नामा?
हागोन नों माने बेफोरखौ एसे
उम।
जिब क्लास लादों बेफोरखौ माने नों एसे ओ रेगुलार खालायबाय थाबा नोंनो आइ दिया मोनलांगोन माने। दाथ' दायरेक्टलिथ' जों बुंनो हाया नालाय नोङो माने जि क्लास दङ बेखौ कमप्लिट खालायदो। नोङो दा हमना ला नि उनाव नोङो दा आर्टस आवनो दं नालाय। आर्टसनि फ्राय नों मेजर साबजेक्टखौ ला।
हुम हुम। दायो नोंथांनाव आं सोंनो सानदों ओ बिदिनो डिग्रि फरायबा अबे साबजेक्टखौ लाबा अबे मोजांसिन जागोन?
ओ दिग्रिनिहाय? आरो ना? ओ डिग्रियावबो माने साइन्सनिबो बेलेग थायो ओमफ्राय माबानिबो बेलेग थायो कमार्सनि बेलेग थायो साबजेक्ट वाइस आरो ना। आं मिथिनायावथ' माने ओ मानसिफ्रा गोगा गो बाङानो इंलिस लायो मेजरखौ इंलिस मेजर ओ सोरबा इख'नमि लायो ओ मेजर लायो‌। जिखुनु नैबे मेजरा माने ओ नों ला नो नागिरबा नोंना जुदि मेजर लायोबा नोङो पलिटि फोरखौ लानांगौ माने। औ माने एसे गोरलैथाय जायो ओमफ्राय नोङो ओ आइदियाफोर मोनलाङो आरो नों माबायदि माबायदि खालायनांगौ मानांगौ बेफोरबायदिखौ
उम उम नोंगौ नों
दाथ' औ दाथ' नै बोथोरफोराबो दा बोरै फरायनायनि सायाव जोङो माने बेखौ फरायनायनि सायाव उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै फरायलांनांगौ बेफोरबायदि जायो आरो ना माने गेजेराव सोरबा बायदिया ओ गेजेर ससेयावनो फरायनाय गारो बेफोर माने गेजेर फुरा फरायजोबनाय जाया माने जोंनि हमना ला गोबां आनो दस्रा
औ बिदिया बिदिया हले गाज्रि जायो आरोना आदा ससा ससेयाव बिदियावनो गारनायानो मान
औ बि ससेल' रोंनानै खामानि होआ मानो बेफोरबायदि
उमहो फराय माने
औ दाथ' फरायनायानो देरसिन दा जोंनि समाजावथ' नों बेसेबां बेसेबां फरायनाय गा मानसिखौ सिनाय जानाय जायो मानसिफोरजों
उम गावनिनो मोजां जायो।
नोङो खोथाफोरखौ मिथिनानै थाबाय जे ओ मा होनोमोनलाय बेखौ ओ इनफरमेशनखौ मिथिना थाबा नोंनो माने नोंनि गावनि खुथ खामानिआव बाहायनो हागोन बेफोरबायदि जायो आरो माने नों मिथ थिनानै थानाया जों ओरैनो सायावल' मिथिया फरायनानैसो मिथियो माने आरो नों गुबुननि बाइकखौ सोलोंनांगौ जायो। माने रोंजोबा जोंबो माने रोंनांगौबा सोलोंनांगौबा जोंबो बहुत सोलोंनांगौ बेफोरबायदि आरो
होम हो-हो
हो आवाज फैयाखै औ माने नोंनि रोंनायानो माने नों औ खोनादों नोंनि रोंनायानो देरसिन-देरसिन जानानै थायो माने नों बेसे रोंगोन एसेनो खामानि होगोन ।
हो-हो
दाथ' नों जेबो रोङाबा नों मालायनि सिगाङाव थानांगौ जायो बेफोरबायदि माने खोथाया । नों गावनो रोङा लाजिनांगौ नोङो दा समाजजोंबो मिलायनो हाया जायो मालाबा समाव दे नों रोङा नोंखौ माने उनाव दोनगोन ओ फिसा फिसौआबो एसे नोंना जुदि। रोंबा नोंनाबो फेमिलिफोराबो एसे। ओ साननाय फैगोन माने आरो नोङो उननि जोलैफोरखौ बुजायनो हानाय नङा माने।
ओम ओम ओम
माने कल खालामनाया नोंथांनाव बेखौनो सोंनो थाखाय आं। कल खालामदोंमोन आरो बबे मोजां जागोन होननानै
औ दाथ आं एसे बिजि खाबनानै थांसै होमबा औ ओं होमबालाय दे बेयावनो दोनथलायनाय खालामायनोसै नामा।
औ औ जागोन दे नोंथां जागोन